औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलानि थाबाय नोंथां।
औ। नोंथाङा दा मानि टपिकआव रायज्लायनो सान्दों? बेखौ नोंथाङा एसे गुवारै बुंफुरना होदो
नोंथाङा दैलि मा मा खालामो माबोरै थायो माबोरै जायो बेनि बागै सावरायगोन जोङो फार्स्टआवनो आंनिफ्राय मोनथिग्रोना लादो नोङो नोंथां होनबा
औ
आङो बिदिनो फुंनि सातथा बाजायाव सिखारो
औ
सातथा बाजायाव सिखारनानै ओरैनो दसे थाबायग्लङो लामा थिंजाय ओरैनो ओ देहाखौ स्ट्रं राफोद मोननायनि थाखाय नेचारेल बारखौ लायो आरो। फुङाव बां खोनानो मोनदों नेचारेल माबा जेनेबा अक्सिजेन गेस थाजिम जायो आरो फुं समाव। बे समाव बारा बांद्राय गारि मथर खारा नालाय पलिउसन जाया हाया धुङाफोर- नि मोना लानाय बेनिखायनो फुंनि बारखौ जाथारनांगौ आरो बेनिखायनो आङो फुंनि बार जानो थाबायो। सानफ्रोमबो सिखारनानै ओमफ्राय सिखारना फैनानै बिदिनो आठथा सोफोराव उ नवाव आथिं आखाइ सुनानै आरामसे सा फुदुंबाय सा फुदुंनानै ब्रेकफास्टखौ खालामबाय आरो बस ख खाम थांनानै बिदिनो खामानि मावनो थानाय जेनबा आद्रा थानाय जेनबा खामानि बायदिसिना खामानि थायोना न'फोराव बेखौ मावना लायो बिदिनो खामानि थानायफोरखौ मावना ला- खांनायनि उनाव इदिनो दसथा एगार'थासोमफोराव मावखांनानै ओंखाम सङो सानजौफुनि बेनिफ्राय सानजौफुनि ओंखाम संखांनानै ओ एताफोराव ओंखाम जाबाय
हम
ओंखाम जानानै बिदिनो दसे जिरायबाय आरो जिरायबाय टिनता सारितासोसिम। इनिफ्राय सारितासिमनिफ्राय गामिथिं ओरैनो बेरायगांनो फैबाय आरो जेबो खामानि गैयाबा
औ।
बेरायगांनो फायबाय फैबाय इदिनो मोनाबाय, मोनानायनि उनाव जेन न' फारसे थांफिनबाय न'फारसे थांनानै बिदिनो आथिं आखाइ सुनानै फ्रेस जाना लाबाय बिदिनो ओ माइबा माइबि जाबाय आरो ना मोनानि
अ औ
बिस्कुटफोर बा इफोर बिदिनो साबो लोङो मोनायावबो
औ
बिदि सानफ्रोमबो जायो ओमफाय बिदिनो खामानिबो मावबाय जेनबा हरावबो खामानि थायोना
औ औ।
बेफोरखौ मावना लाबाय मावनायनि उनाव आरो ओंखाम संना संलायबाय नौथासोफोराव, नौथासोवाव ओंखाम ओंखाम संनानै इनिफ्राय इदिनो दसथा एगार'थासोआव जाबाय आरो जानानै आरामसे फ्रेस जानानै उन्दुबाय आरो। बिदिनो जायो आरो दैलि आंनि दिना, दा नोंनिखौ फोरमायनो हासिगोन। नोंथाङा फोरमायदो नोंथाङा दिनाव मा मा खालामो सानफ्रामबो
आङो ओ फुंनि ओ माब्लाबा सारि-सयथा माब्लाबा सातथा साटतायाव सिखारो साटतायाव सिखारनानैहाय ओ ब्रासखौ लानानैहाय इनिफ्राय दंग'आव थांबाय दंग' थांनानै मोखां मोखांखौ सुबाय बेनिफ्राय बिदिनो हाथाय हुबाय हा- हाथाय हुखांनानै इनिफ्राय बिदिनो मोखां-सोखां गासैखौबो सुखांनानैहाय ओमफ्राय दसे न'आव हाबफैफिननानै उन्दुना थायो।
औ
उन्दुखांनानैहाय एनिफ्राय बिदिनो दसे मबाइल थुयो मबाइल थुनानैहा एनिफ्राय बिदिनो थायो बिदिनो मबाइल नायो ओमफ्राय मबाइल द से नायखांनानै ओमफ्राय ओंखाम जायो।
उम
ओंखाम जाखांनानैहाय ओमफ्राय बिदिनो माबाफोर खामानिफोर दङबा बेफोरखौ मावनानै लायो
औ
जि जोम सुयो गाननाय जोमनाय गावनि गाननाय जोमनायखौ सुयो बेनिफ्राय बिदिनो अगिटारबो दसे दनै ओ प्रेक्टिस खालामो। आं रटिना दै खिनियानो ओमफ्राय ओ सानजौफुआवहाय ओमफ्राय ओंखाम जायो। ओंखाम जाखांनानैहाय एनिफ्राय बिदिनो बहाबा थांनो थायोब्ला बिदि दिनो थाङो ओमफ्राय बिदिनो गामियाव दसे
बेलासिनि ओ ब्रै बाजि बा बा बाजिफोराव बेरायनो थाङो। ओमफ्राय बिदिनो ओ सक बाजारफोरखिबो थाङो थांनानैहाय बिदिनो साना जायो आंनि रुटिना बि दिनोसै
औ बेनि अनगायैबो नों बेनि अनगायैबो नों थाङाहा मायबाफोर जबफोर मावो नामा जेनबा इनकाम फैनायनि थाखाय मायबाफोर जब बायदिसिना बिदि बिजनेस
आं जब मावनो आं जब मावनायाथ' थ' आङो ओरैनो गावनि कम्पस्टनि थाखाय कम्पस्टआव जिरायनानै थायो
औ
आंङो ओ औ आङो ओ मेथाइफोर सुजुनानै थायो माब्लाबा बिदिनो दोंफा दोंनै मेथाय लिरो बिदिनो फिसा फेनला न'नि खामानिफोर थायोबा मावो
औ
औ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा आरो मा मा दासान्दि मा मा मावनानै थायो?
दासान्दै आं बिदिनो ओ खामानि मोनब्ला भिडिअ'फोरनि इदिटिं दिडिजिटेल नि खामानि मावो। सोरबाफोर इदित खालामनोबा खालामबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरबाफोर भिडिअ खेबनो लिंबा एलबाम मिउजिक भिडिअ फिलिम सर्ट फिलम बिदि खेबनो लिंबाथाय खालामो आरो बेखौनो मावथ'ना दङो आं दा।
औ औ
दा बे गेजेर गेजेर सम सम फैयो बे खामानिया दा अफ सिजेन नालाय एसे खम जायो आरो दा दैज्लांनि दिनाव अफसिजेन जायो गायनाय फुनायनि दिन नालाय जोंना दा बेनिखायनो बेस्थ' थायो बेयाव बांसिन बेफोरो इन्टारटेनमेन्टनि खामानिखौ बांसिन मावनाय जाया बारा खनसेनो औ
ओमफ्राय नोंथाङा आरो लोगोसे मा मा जानानै मोजां मोनो
आंनि जानायाथ' सानफ्रोमबो बेदर जाना मोजां मोनो आङो ब्रयलार बेदर अमा बेदर आरो खुसिया बेफोरखौसो जानो जोबोर मोजां मोनो खिन्थु दैलि जाया बेखौ आङो सम सम जायो गोबावदो जेनेबा सप्तायाव सानथामसो जायो खन्थाम खनब्रै आरो बिदिनो आं नारजि मैगं जोबोर मोजां मोनो बेखौबो जायो गेजेर गेजेर आरो जोगोनार दो अमा बेदर बेखौ जायो बांसिनानो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जायो जेनेबा दैलि बिदिनो सप्तायाव मा मा ओंख्रि जानाय जायो बेखौ खोनथा
सप्तायावथ बांसिनानो दालि दालि ओंख्रिखौ बांसिन जानाय जायो एनिफ्राय बिदिनो आलु फाजायाथ थाखाबायानो थायो सानफ्रामबो थायो औ बिदिनो गेजेर गेजेर आरो बयलारबो जायो अमाबो जायो माब्लाबा ना जायो बेखिनियानो आरो बायदि बायदि बिदिनो माब्लाबा दाउदै जायो माब्लाबा लकेल दाउ ननि दाउखौ बुथारनानै जायो बिदिनो सङो
आरो लोगोसे आङो सामफ्रोमबो दै गुदुंखौ लोंनाय जायो दै गुदुंखौ
दै गुदुंखौ देहा देहानि थाखाय दै गुदुङा जोबोद गोनांथार मानो होनबा मान मानसिनि देहायाव ओ देहायाव ओ देहायाव मा होनो बे बेराम आजार नारसिननो हाया भाइरास हाबनो हाया दै गुदुङा जायैबाय जेरैहाय ओ मा होनो बेक्टेरियाफोरखौ बुथारो औ मानसिनि देहायाव हाबनानै दङबा बे जिबखौ बेक्टेरिया गाज्रि ओ गाज्रि भाइरासखौ बुथारो नालाय बेनि ओंखायनो दै गुदुङा देहानि थाखाय मोजां आरो दैखो हायोब्ला सानफ्रामबो फुदुंनानै लोंनांगौ
खै लिटार लोंनांगो दिनाव
ओरैनो नोंनि हिसाबाव नोङो बेसे बां गाङो गाङाखैबाबो लोंनो हायो गिलास नै गिलासथाम
पास लिटार नांगौ मानसिनि देहायाव दै
औ
ओ सान
दैखो सानफ्रोमबो लोंनांगोन गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय गोख्रों लाखिनो थाखाय दैखो सानफ्रोमबो लोंनांगौ हायोब्ला
गोग्गो दैखौ जों मारै मोननो हायो
गोगो दैखौ जोङो बिदिनो ओ जेरैहाय दंखल सिंनिफ्राय जोङो दिहुनबाय दिहुननानै बेखौ फिल्टार खामबाय फिल्टाराव होबाय होना नानैहाय आरो बेखौ फिलटारनिफ्राय फिल्टाराव नोङो बहायबावनानै आरो लों ओ सरनानै नोङो फुदुं ओरैनो गुसुयैबो लोंबा लोंनो हायो नोङो फुदुंनानैबो हायो फुदुंनानै लोंबा साबसिन जायो आरो
आरो खुङाफोराव थानाय दैखौ बोरै गोगो खालागोन।
बेखौबो बिदिनो ओ
सुनै गारनांगोन पटास गारनांगोन। बिदिना आरो साफ सिखोन खामनांगोन।
औ। बिदिनो लोंबाय थानांगोन नोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय। गोख्रों लोंनांगोन मोजाङै बिदिनो गावनि देहाखौबो केयार खामबाय थानांगोन मोजां जाङै बिदिब्ला जोङो दान्दिसे दसेयावनो ओ बेखिनियावनो रायलायनाय
औ नोंनिफ्राय जोबोर मोनथिनानै जोबोर गोजोन थाबाय।
औ गोजोन्थों।